हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन। बे आयदायानो जाहैबाय ओ बेफार फालांगिनि सायाव। सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला जागायनोसै होननो बेफार फालांगि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो जोंहा बेफार फालांगिखौ मोनसे थांना थानायनि राहा महरै बोजबनानै लादों एबा लाबाय दा जोंहा बर' सुबुंफोराबो आथिखालाव गोबां बायदि बायदि जा बेफार फालांगि बेफोरखौ मावनो हमदों जेरै जों बुंनो हायोबा ओ गला दाउ अमा फिसि फिसिनाय मैगं थाइगं गायनाय फिथाइ सामथायाइ गायनाय ओ बेफोरनि फारसे गोबां गोसो होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बायदि बायला माललायनाय जेरै थाइजौ मैगं थाइगं रोगाना बायदि बायला जा बिजनेस बेफोरखौ आथिखालाव बर' सुबुंफोरा गोबाङैनो मावसै बेनि अनगायैबो जोंहा गिदिर गिदिर जा ओ। लामानि कन्ट्रेक्ट ओ जा अन्थाइनि आरो गोबां बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर बिजनेसफोरबो बर' सुबुंफ्रा आथिखालाव लाबाय दा बुंनो थाङोब्ला माबायदि बिजनेसखौ बर' सुबुंफोरा आथिखालाव बांसिनै खालामा होनना बुङोब्ला जोङो बुंनो हायोदि बर' सुबुंफोरा आथिखालाव गोबां बर'नि गानग्रा जोमग्रा बायदिसिना हारिमुवारि ड्रेसफोरखौ जोङो आथिखालाव गोबां बिबांनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। मोनोसै दा जोंहा बर' सावथुन मुलुगनि गोबां एक्टर बा एक्ट्रिस एबा फावखुंगुर बा फावखुंग्रिफोरा आथिखालाव गोबां बेफोरबायदि जा फालांगि बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनोसै दा बेनि अनगायैबो जोंहा बर' सुबुंफोरा ओ बेफार फालांगि बादियै न'आवनो माखासे ओ जा दाउ अमा बोरमा बायदि फोर गोबां बिबांनि आथिखालाव फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। दा बेफोरबायदिनो आथिखालाव गोबां बिबांनि दाउ अमा बोरमा फिसिनानै ओ। गोबां ओ साप्लायफोर होनायखौ नुनो मोनोसै। बेफोरबायदिनो जोंहा ओ बर' सुबुंफोरा ओ। बेफार फालांगि खालामनानै थांना थाबोदों आरो गोबां रां आरजिनो हादों जायनि जाहोनाव आथिखालाव गोबां गथ'फोरखौनो बर' सुबुंफोराबो गोबां गोजौ गोजौ सोलोंथाइ होनो हानायखौ नुनो मोननाय जायोसै बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव एबा हादरनि गुबुन जायगाफोरावबो गुबुन हादरफोरावबो जोंहा आथिखालाव बर' सुबुंफोरखौ ओ फरायनो दैथायहरनायखौ नुनो मोनसै बे-बेफोर बेफार फालांगि खालामग्रा जाय धोरनि सुबुंफोर बिसोरो बेफोर गावसनि गथ'फोरखौ गोबां गिदिर गिदिर फसंथानफोराव मुं थिसन्नायखौ जों नुनो मोनो। दा जोंहा बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइ गायनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ बर'फो बर' सुबुंफोरा आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। जेरै दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय ड्रागन दंफां एबा ड्रागन बिफां बेखौबो बर'फोरा गोबां बिबांनि गायनायखौ नुनो मोनोसै। दा बेफोरनि अनगायैबो जोङो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव नायोब्ला थाइजौफोरखौबो जोङो गोबां आबाद मावनायखौ आथिखालाव नुयोसै आरो जोंहा ओ दा गरम बोथोराव मोननो हानाय जा तरमुस एबा खेरमुजा बेखौबो बर'फोरा गोबां बिबांनि मावनानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंहा बेफार फालांगिनि बिथिङाव नायबावोब्ला आथिखालाव जोङो ओ बर' सुबुंफोरा एक्सपर्ट एम्पर्टनि जा खामानि बेखौबो गोबां बिबांनि मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन सै एक्सपर्ट एम्प पर्टनि खामानि होनना बुङोब्ला जोंहा बेखौनो बुंनो हायोदि जोंहा गुबुन जायगानिफ्राय ओ जोंनि जायगायाव जा मैगं जा गुबुन फिथाइ सामथायानो जा बेफोरखौ रोगानाय रोगानानै जोंनि ओ हालामाव फानफैनायखौ नुनो मोन नो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनिफ्रायबो गोबां मुवा बेसादफोर जेरै गय, अमा, दाउ बायदिफोरखौ जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव साप्लाय होनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां बिबांनि एक्सपर्ट एम्पर्ट फोर नि खामानि गोबां मावनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरबायदिनो बर' सुबुंफोराबो आथिखालाव सानफा एफा जोङो जाय बिजनेस बेखौ जों मावनो लाबोदों बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां बिबांनि बिजनेसफोरखौ मोननो हाबावो जायखौ जों ओ सावरायोबा गोबां गुवार जायो बेफोर आयदाया। दा नोंथाङा बिजनेसनि बागै एबा बेफार फालांगिनि बागै मायबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ बेफार फालांगिनि सोमोन्दैथ' खोनायाखै नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां बुंलाय।
अ नोंथाङाथ' बेफार फालांगिनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंलांबायानो। आरो नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो आरो जोङो बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां बाथ्राखौनो जों बुंख'नो हायो। जेरै ओ आबादनि बिथिङाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आबादनि बिथिं फिथाइ सामथाइनि बिथिं बिदिनो बायदि रोखोमनि दाउ अमा फिसिनायनि बिथिं आरो गाननाय जोमनाय माखासे बिथिं। बेफोरबायदिखौ जों माने गोबां मोननो हायो आरोना बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला। दा ओ बेफोरबायदिनो जेरैहाय बायदि रोखोमनि जेरै ओ जेनेबा जानाय लोंनायनि बिथिङावबो जों बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ आथि गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा जानाय लोंनायफोरखौ माने उम जानाय लोंनायनि बिथिङाव गोबां माने बिसोरो ओ आखा फाखामोन होननानै संनाय खावनायाव जों आखा फाखा होननानै बुंनो हायो। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बेफोरबायदि माने आखा फाखाखौ माने बिसोरो माने बेफार फालांगिनि बिथिंङावहाय बाहायनो जों नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो बुंनो हायो गोदोनि समाव अनला ओंख्रि साम' ओंख्रि बिदिनो नारजि ओंख्रि बायदिफोरखौ जेनेबा बिसोरो न'आव जानो थाखायल' ओह संनाय खावनाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय जों नुनो मोनसै बेफोरबायदि संनाय खावनायखौ ओ बर' आइजोफोरा आथिखालाव माने गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्ट एबा गिदिर गिदिर हटेल इदिनो दखान गला बायदिफोराव आरो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा फानग्रा बायदिफोरावहाय फाननाय एबा संनानै जाहोनाय बेफोरबायादिखौ जों गोबां माने बेफोर फालांगिनि बिथिङाव लांनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना बेनि अनगायैबो जों मोनबावदों जेरै बेफार फालांगिनि बिथिं महरै आरोबाव ओ बायदि रोखोमनि बिबारफोरनि बागान खालामनानै बेफार फालांगि खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोनबावदों जेरै ओ बेफार फालांगिनि बिथिङाव बबेबा दाबसे जायगाखौ दावबायहैग्रा जायगा एबा पिकनिक स्पट बायदि खालामनानै बेफोरनि गेजेरजोंबो बेफार फालांगि खालामनाय ओमफाय बायदि बायदि गोदान गोदान जायगा ओ दिहुननानै बा गोदान गोदान जायगा पिकनिक स्पट बानायनानै बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां मोननो हादों आरोना बेनि अनगायैबो जों आरो मोननो हाबावो जेरैहाय ओ बायदि रोखोमनि आखाइनि हाबा हेबनाय माने हेबनाय इदिनो औवाजों बानायनाय माखासे हाबा इदिनो राइदिंजों बानायनाय माखासे आखाइनि हाबा बेफोरखौ माने बर'फोराबो आथिखालावहाय गोबां माने बेफार फालांगिनि बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोना जेरैहाय जों मोननो हायो दारहा दुलि बायदि रोखोमनि जेनेबा खबाइ जेखाइ मुरा इदिनो जिरायग्रा मुरा आरो बिनि अनगायैबो उन्दुग्रा बिसिना बायदिफोरखौ हेबनानैहाय माने फाननायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरैहाय ओ ओ दरजा माने आखाइजों हेबनाय जेरैहाय ओ औवाजों बानायनाय दरजा बेफोरबायदिखौबो जों आथिखालाव माने फाननायखौ नुनो मोनसै आरोना माने बेफोरनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि रोंगौथिल' नङा मोनसे हारिनि सिनायथिखौबो जों होनो हायो बेफोरबायदि रोंगौथियादि बर'फोरनियावहाय बा बेफोरखौ माने रोंनानै गावनि न'खराव बाहायनायजों लोगोसे बेफोरखौ जेनेबा हाथाइसालियाव फाननानै जे रां खामायनो हादों बेफोरखौ जों मोननो हायो आरोना बेनि गेजेरजोंबो जोङो आथिखालावहाय मोनसे न'खरफोर थांनानै थानाय एबा मोनसे नखरा जेरैबायदि ओ थांनानै थानाय नांगौ बा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हानायखौ नुनो मोनबोदों थिग बेबायदिनो जों मोननो हाबावो जेरैहाय बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ बिबारनि ओ फुलि बानायनाय बा बिनो बिफां लाइफां बिफांनि फुलि बानायना नै ओ बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरावबो जों गोबां मुलाम्फा लानानै बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जेरै थालिर बिफांनि बागान खालामनानै ओ बेफोरावहाय माने गोबां बिबांनि फिथाइ दिहुननानै माने ओ बेफार फालांगि खालामनाय बा रां खामायनायखौ जों आथिखालावहाय नुनो मोनबोदों। आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनो आथिखालावहाय जेरै गिदिर गिदिर ओ बेफार फालांगि जेरैहाय हमनानै लादो मोनसे फरायसालि गायसननानै सोरबा सासे एबा सानै मानसिफोरा लोगो नांनानै मोनसे फरायसालि गायसननानै बेवहाय बेखौ बेफार फालांगिनि महराव होनाय बेफोरबादि थासारिखौ जों मोननो हादों आरोना। बेबायदिनो जेनेबा ओ बायदि रोखोमनि जेनेबा गारि मथरनि बेफार फालांगि खालामनाय। बेबायदिनो गिदिर गिदिर शपिं मल बिदिनो जेनेबा रेस्टुरेन्ट बायदिफोर खुलिनानै बेफार फालांगि खालामनाय। बेफोरबायदियावबो बर'फोरखौ आथिखालाव गोबां दावगानायखौ नुनो मोनसै बेबादिनो जोङो बर'फोरनि बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि मोननो हायो। आथिखालाव जोङो जेरैहाय बबेबा मा होनो ओ सिटि एबा बबेबा नोगोरफोरावबो दखान एबा गला खुलिनानै माने जानाय एबा गावनि न'फोरखौ दैदेनलांनाय एबा संसार खुंनायखौ जोङो आथिखालाव बर'फोरखौबो नुनो मोनो जेरैहाय जों बुंनो हायो मानो गुवाहाटि नोगोरमानि बायदि जायगाफोरावनो बर'फोराबो माने हटेल एबा बायदि रोखोमनि रेस्टुरेन्ट खुलिनानै दखान खुलिनानै माने गावसिनि जा न खरनि मा होनो गोनांथि बेफोरखौ सुफुंनाय आरो रांखान्थिनि बेलायाव गोबां माने आरजिनो हानाय बा मुलाम्फा जानायखौ जों गोबां नुनो मोनदों जेरैहाय जों बुंनो हायो ओ बर'निनो दखान हिसाबै बाजै हटेल ओंखाम ओ जायखौ जोङो माने ओंखाम ओ जाहोग्रा बा बर'निनो जा जा ओ दोरोङारि माखासे जानाय लोंनाय बेफोरखौ माने बेफोरबायदि हटेलावहाय जों नुनो मोन दों बा मोनजाबोदों होननानै जोङो बुंनो हायो। बेबायदिनो जों गोबां बिबांनि माने ओ बेफार फालांगि खालामनायफोरनि सायाव सावरायनो हायो आरोना बेफोरनि अनगायैबो आथिखालावहाय बेफार फालांगियावहाय बर'फोराबो गोबां दाव गाबाय आरो बेफार फालांगिनि गेजेरजों गावनि मुंखौ गोबां जौगानो हाबाय एबा गोजौ मासियाव गावसोरखौबो सासे सिनायथि होनो हादों होननानै जों बुंनो हायो आरो बेफोरबायदि बेफार फालांगिनि गेजेरजोंनो गभमेन्ट एबा सोरखारनिफ्राय माखासे दान ओ बान्था महरै मोननाय एबा मुं मोननाय बा सिनायथि जानाय बेफोरखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दङ जों दा नोंथां होमबा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन थनोसै नामा नोंथां?
औ दोनजागोन।
अ दे